खोनादोंना नोंथाङा? औ औ नोंथाङा ओरैयनो ओरैनो दङ नोंथां।
नंगौ बे समाव दसे सम रायल गरमखाय एसे बार लालाबायदों।
औ औ ओं जोङो बिदिनो न'खरनि आरो जोङो नोंनि न'खरया जोंनि न'खरनि बायदि बायदिफोरखौ जों सावरायनोसै आरो ना नोंथां।
औ।
औ औ दा नोंथांमोना माइ गायखांबाय नामा नोंथां?
आ?
माइ गायखांबाय नामा नोंसिना? नोंस्रा माइ गायखांबाय नामा होन्दां? औ औ औ। औ बिगाबौसे गायो जों नोंसोरना?
ओरैनो बिगाबा। बिगाबा बार' बिगासेयानो जायोदां नोंथां।
अ।
उम।
दैफोराव थिगैनो दंना?
एयाथ' मोया जों दाख्लै अखा हानायजों गायखांबाय ओरै दा हनै गोरानैनो दं बायदि
मानसिफ्रा बिरादनो गायनो मोनाखै बेखौनो एबार। बिदिनो लेट लेट था लेट माने खालामनायफोरा गायनो मोनाखै आरो जायफोर आमथिसुवानि सिगां गायनायफ्रा हाजोबथारदों हानायालाय।
नोंसिनिथिंबो बिदिनो जादों नामा?
जोंथिंबो दा अखा गैला जोंथिं आमथिुवानि सिगां गायनायबो हाबाय आरो जों हागबाय हानायालाय आमसुवानि सिगां गायखांनाय।
अ।
होनब्ला
जायो ओमफ्राय औ दा दा नोंसिना ओरैजाय मोसौफोर खानो जायगाफोर ओंखारदों ना ओँखाराखै?
मोसौ खानोथ' जायगायानो गौलासो नोंथां दैलां जाबाय खानो जायगाया गैला आरो ना उसुबिदा जाबाय उम।
दा बिदिनो गांसोफोर हाला बायो ना मायो?
बिदिनो उम गांसोफोर बिदिनो बुथुमनांसिगोन।
आ। औ औ दा दा नोंथाङा दा नोंथाङालाय फरायगासिनो ना दोनथ'बाय?
दोनथ'बाय दै नोंथां।
औ औ आंबो बिदिनो दोनथ'बाय।
उम।
माबाफोर खामानि मावो नामा नोंथाङा?
ओरैनो प्राइभेट जबाव इंगेेज जाना दंथ'यो।
प्राइभेट मा जबखौ मावो नोंथां? आंबो बिदिनो प्राइभेट जबाव मावना दंथ'यो आरो। अ' मोजाङानो नोंथां आंनाबो प्राइभेटआनो।
न'खरफ्रावथ' थिगआनो?
ओ आंना थिगानो नोंथां नोंथाङा मा साबजेक्टखौ फोरोङो?
आंना अल साबजेक्ट जायो आरो कम्पिउटार। मालाबा बिदिनो उम।
अ'।
ओ हो
उम।
दा ओमफाय नोंथाङा माबाफोर जबफोर एप्लाइ खालामदों नामा?
बिदिथ' खालामथ'वाखै ओ सानथ'वाखैनो ओं
ओ औ औ औ।
उम नोंथाङालाय माबाफोर गभारमेन्ट जबफोर एप्लाइ।
गैया आरो गभरमेन्ट जबखौनो नागिर दोंमोन नागिरबाबो माथो मोननोनो थाङा माथो। गोबां बिदिनो मास्क नांगौ जायो माक्स होबायमोन आङो बिदिनो थालांबाय थायो बिनि थाखायनो गैया। गारनाय जाबाय आरो मोनला नालाय। आरो जबफोर होनबाबो आंङो। न'आव खारनो मोननाय जायालै गोजानाव खारनांगौ जायो। बिदिनो जोङो न'आव साननानै आरामनो। न'खर फेमिलिफोरजों थानो मोना जायो आरो।
औ।
गोजानाव बि खाथि खालाफ्रावबो नोङो। मावनानै जानो रोङोबा मेर्ला खामानि दं।
दङ दङ नोंथां।
औ। आं दा नोंथांमोनहा गय गय बिफां दंना गैया।
दङ लै नोंथां।
औ बिदिनो आरो मा मा दंफां दंबावो।
दंनायाथ' गासिबो दङ थायजौ खान्थाल गासिबो दं आरोना।
उम बिदिनो गरम बोथोरनि फिथाइ सामथाइ जायाखै नामा नोंथां।
जादों नोंथां जादों। जेरै खान्थाल थाइजौ प्लाम।
ओ ओ।
रोखोम रोखोमनि फिथाइफोरबो जादों आरो नोंथां नोंथाङालाय।
बिदिनो जाबाय जाहैबाय आनारस बिदिनो। आ थालिरबो मोनलाबायना दङ थालिरबो जादों आरो ओ ओ खान्थाल, थाइजौ, राजफल बेफोरनो जालाबायबाय आरो गरम बोथोरनिया बिदिनो सिरिजोब्बाय माखासे। जोबसिगोन आनो थारजौआ। दाथ' जोबोद गरम नङा होनबा नोथां दा गरमाव नोंथां आं माबाफोर दंफां सायाव जिरायदोंना आबेयाव दङ?
बार लादों दंफां सायाव।
ओ जोबोद गरम जाबायना नोंथां जोंनिया जायगाया।
उम
औ बिदिनो सिगांनि बायदि गरमा नोंथाङा जोंनियाव जाला। सिगां जों सान्दुंखौसो सहायनो हायोमोन दानिया जोङो सा नदुंखौ दाना जों हानो नागिरथारला गोबां बिदिनो खस्थ' जायो। लोमजानाय साजानाय बांसिन जानो नागिरो सहायना सहायथारबाबो माने सान्दुंआ मोदोम हाजोनानै
उम
ओ
गरमा बांद्राय जाबाय आरोना।
औ दा बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो गरमनि थाखायनो अबेबा दैमाफोराव दुगैयो। नोथाङा बिदिनो बेरायहैयाखै नामा दुगैैहैयाखै बास
आंथ' बिदिखौ सानाखै आरोना थांनायखौ।
बिदिनो खाथि खाला दैमाफोर गैया नोंसोर बिदिनो हाजोनिफ्राय नोंथाङा हा ओ हाजो खाथिनि नांगौ नङा नोंथाङालाय?
हाजो खाथिनियानो नोंथां।
औ औ बिदि दैमाफोर थाला बायोना बिदिनो बोहैबानाय बायदि बायदि।
उ
उ मानसिफ्रा थाङो थांनायालाय।
औ
रिस्किबो जायोनालाय एकदम।
औ
थांनाय ओखायनो आं थाङा आरो दैयाव बारा।
औ
उम नोंथाङालाय?
बिदिनो थांदोंमोन सिगांफोर दा माने गैथआ थांनाय जायाखै लोगोफ्रानो माने गोमाजो बाय गैला गावबा गाव खामानियाव नांथाबजोब्बाय। बिदिनो गोदोलाय बिदिनो थाङोमोन बिदिनो गोबांनो। दैमाफ्राव बिदिनो सान्दुं गोसाबाथाय बिदिनो गुसु जायोना बिदिनो हाजो गोजौ गोजौफोराव बानायनो मोजां आरोना बिदिनो सान्दुंफ्रा नांहैस'आ। जों माने मोजां आरो बे जोङो जिरायनानै लोगोसे दुगैनानै जोङो बिदिनो लोगोफोरजोंसो आराम इन्जय खालामनो हायो। गरम समाव ओं न'फ्राव थानो हायै समाव लोगोफोरखौ ज' लिंथुमनानै जोङो थाङोमोन आरो। दामानि गैथ'वा जोंहा न'आव साफात न'आव साफात मावो जोंहा। सापाद ओमफ्राय माइ ओमफाय इदिनो बायदिसिना मैगं मेला मावो आरो इदिनो सबाइ बिमा बायदिफोरखौ न'आव गायो भिन्दि खुमब्रा जोगोनार इदिनो खुनन्दुलि। बायदिफोरखौ न'आव जानोल' गायो आरो जाहा फाननो गाया।
बानलु आबादफोरखौ मावोना मावा नोंथां नोंसि
बानलु आबाद जोंथिं मावो मावनायालाय जोंहा मावाखै आरोना बानलु आबादखौ। ओं बानलु आबादा माने मावनो हाबालाय मोजां।
उम।
सिजोनाव दाम मोनो बिदिनो। जोंनि खाथिथिं गायदों गायनायालाइ बिदिनो गोबां रां मोन्दों। बिदिनो दुइ बिघा थिन बिगासो गायबाबो माने मोनो माने औ। सि एबार सिजोनाव एससे दामा खम जादों माने। औ इदिनो आसि थाखाफोरल'नो ओ दाइनजि जौसे गाहामल' जाहैदों माने गोबां खमायहैदों दामा।
दा दाम जाफिनबाय ना नोंथां?
हा?
दा दाम जाफिनबायनदां।
दा दाम जाबाय जानो हागौ दा माने दाम जाबाबो दा खम जाबायना मोननो नागिरला बेनि थाखायनो दा दाम जाबायदां। बेबो दंफाङा थाब थैनो गोरलै माने बे दंफाङा लाइफ टाइम नङा थाब थाब थैयो।
माने सापातफोर बायदि जाया सापातफ्रा माने आसि नोबबै बोसोरसिम लाइफ टाइम बिदिनो आसि नोबै बोसोरजों जानो हायो। गायलायबाय थानो नाङा आरो मासाव ओ सप्तायाव सप्ता औ इदिनो साख्रि बायदि जायो आरो बे बिजनेस
औ।
आबादफोरनि बिथोराव बेनो देरसिन दां माबाया साफादा। माने बार बार नोङो गायलायबाय थानो दखार गैया नोङो जोथोन लादो बिदिल' नों खानानै फैसा मोनबाय थायो आरो सपतायै सपता
बिदिनो जोङो हासारफोर होनो नांगौ हासार होबाय थाबा जोङो बांसिन फ प्रदाकसनखौ मोनो।
उम।
दाथ' गोबां दाम दा साफाता सल्लिस थाखा केजि जोङो सब प्राय जोङो ओ नै कुवन्टेल थाम कुइन्टेलसो हरबाबो गोबां रां जाबोयो बिदिनो से कुइन्टेलाव ब्रै रोजा जायो आरो। नै कुटेलाव दायन रोजा। थाम कुनतेलाव बिदिनो औ जोंना द' बिगा दं नोंथां।
औ नंगौ उम।
ओ ओ बिजोंनो न'खर सोलिनो हायो आरो जेनथेन औ।
साहाफात गायबाय गायो नालाय मानसिफ्रा खाथि खालायाव। ओमफ्राय जोंहा गायथ'वाखै आरोना दा गोदान गोदान गायदों।
उम। नोंसोरनिथिं ओ हाया एसे बोरि ना बिदिनो दैब दलहा? औ दै थायो आरो माने।
उम।